औ औ नोंथां नोंथाङा
औ खोनादों औ खोनादों नोंथां। औ नोंथाङा दा मा खालामदों नोंथां?
आङो नै नोंथां माने गरमखाय माने लामां बिफां सायायाव माने थान्दा जिरायना दंगासिनो नोंथां गरम बोथोर
औ औ नोंथां नोंथाङा दा होमबा फ्रि ना नोंथां?
औ नोंथां फ्रियानो दङ। नोंथाङा दा औ नोंथाङा दा मानोबा ओरैनो मानो थाखाय माने मा रायलायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन आङो
अ नोंथांजों आङो दानि जे समाजाव जोंनि जे जोंनि समाज जोंनि जे ओ हारिनि जोंनि जे माने लाइमोनफोरनि अनजिमाया बेखार अनजिमानिया बांबाय। दा जों लाइमोनफोरा साख्रि होसोनांगौ। ना गुबुन लामायाव आगान होनांगौ गुबुन जेरै बे बायदि रोखोमनि जेन'बा थांनानै थानायनि राहालाव-राहा लामायाव आगान होनांगौ ना साख्रि होसोनांगौ आं बेफोरनि बागै नोंथांमोन नोंथांजों रायलायनोसो कल हरदोंमोन नोंथां।
अ नोंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ। अ अ होमबा नोंथां जों गुवारै सावरायनोसै नामा नोंथां औ नोंथां खोनादोंना औ खोनादों नोंथां।
औ औ खोनादों खोनादों
दा जोंनि जे बे भारत भारतल' नङा सारा जेनेबा आंनि भारत जोंनि भत'खौनो लाबाय जे जोंनि जे ओनसोलाव सुबुं अनजिमानि बिबाङा बोसोरै बोसोर बारायगासिनो दङ जों साफ्रोमबो मिथिखायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि जे दा सम जोंनि जे दा ओनसोलाव नुबाय जोंनियाव साख्रि बाख्रिनि ओंखारनायनि पस्टआ बाङाय ओमफ्राय ओरैजों नायनो थाङोबा गोबां गोबां सुबुंफोरानो गोबां लाइमोनफोरानो गावनि फरायनायखौ फोजोबखांनायनि उनाव माने बे लामायाव साख्रि नागिरनाय लामायाव आगान होनांगौ ना गावनि जिउ खुंनाय लामायाव आगान होनांगौ आं बेनि बागै आं फंनैसो रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथां दाथ' जों नुखाबाय नोंथां सोरनि ओनसोलाव सुबुं अनजिमायाबो गोबां बांबाय दा जोङो
जोङो आं नोंनि नोंनि बायदिब्ला जोङो मा लामा राहा लामायाव जों बांसिनै आगान सुरनांगौ जोंनि जिउनि थांनानै थानायनि राहा लामायाव आगान सुरुनांगौ खामानि मावनायनि सायाव आगान सुरुनांगौ ना साख्रि बाख्रि नागिरनायनि लामायाव जों आगान सुरुनांगौ नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन माने जोंनि ओनसोलावथ' माने सुबुंफोरनि अनजिमाया बा लाइमोनफोरनि अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांगासिनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बेबायदि लेखायै नायोबा माने जोंहा माने आरो साख्रिफोर ओंखारोब्लाबो माने लाइमोनफोरनि अनजिमानिख्रुइ माने खमसिनसो माने खमसिन साख्रि ओंखारो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो माने जोंनि लाइमोनफोरा साख्रि साख्रि होसोनायखौल' गोसो होनानै जाया मानो नोंथां माने साख्रिजों लोगोसे बा साख्रि होसोनायजों लोगोसेनो माने जोङो गावखौ माने जिउआव बा थैजासिम थांना थासान्दियाव माने गावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय माने जों मोनसे नङा मोनसे माने खामानिथ' मावलांनांगोन बिनि थाखाय माने जोङो बयबो लाइमोनफोरा माने ओरैनो थायालासे साख्रि नागिरनायनि साख्रि नागिरनायजों लोगोसे माने जोङो गाव गावाबागाव बेकथि माने एक्सट्रा बिजनेस बा साइडआवहाय माने जों बेफोरबायदि बिजनेस फालांगियारि बेफोरबायदि आदबफोरखौ माने लांफानांगौ आरो माने नोंथां आंनि बायदिबा
औ
माने जोङो माने साख्रिखौल' होसोबाय थाबा जोङो उनाव जुदि साख्रि मोनहैयाबा जोंथ' ओरैनो बेखार जागोन नङा होमबा नोंथां बेखायनो बेखायनो माने जोङो माने साख्रि ननायागिरनायखौबो गोसो होनांगौ आरो माने जोङो साइडआव मा लांफानांगौ बेजों लोगोसे स नायजों लोगोसे जों माने फालांगियारि आदबफोर बेफोरखौहाय लांफानांगौ आरो माने नोंथां बहुद माने जोंनि लाइमोनफोरा बेफोरबायदिखौ लांनायखौ जों नुनो मोना माने दासो माने सा सा सानैया बेफोरबायाददिखौ गोसो होयो माने साख्रिबो नाय गिरो आरो फालांगिबो खालामो बेफोरबायदि होयो माने गोसो होनायखौ सासे सानैल नुनो मोनो आरो माने
औ नंगौ नोंथां
औ माने जोङो एक्स जनावहाय जोङो साख्रिखौ मा मोनगोन सासे सानै माखा याथ ओरैनो थाब बेखार जागोनना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेनिखायनो माने बेजों लोगोसेनो आं फालांगियारि बेफोरबायदि खायदाफोरखौ माने मावलाङोबा बिदि खामानिखौ मावलाङोबा माने बहुद मोजां जागोन आरो माने जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय आं बेफोरबायदि सानो आरो नों थांनि बेलायावलाय नोंथाङा मााबायदि सानो माने नोंथां
आंनि बेलायावबो बेनो नोंथां माने जों दा जा जों दा जा सिथुवेसन नुबाय जा थासारिफोर नुबाय बे था थासारिफ्रा जोंनि थाखाय बुहुद माने ओ माने माने क्रिटिकेल होननानै सानो आरो बिराद गोब्राब होननानै सानो आरो माने जों थांनानै नि रालामायाव जोंनिया साख्रिल नङा जों थांनानै थानोब्ला गुबुन गुबुन रोखोमनि जों खामानिबो मावनांगोन जेरैबायदि दा जों नुबाय आ जेरैबायदि जों दा नुबाय दा जोंनि ओनसोलावनो मोनसे साख्रि ओंखारदों दा बि टि सि फरेस्ट दा बि टि सि फरेस्टाव थाम थामजौनिबो बारा थामजौनि बांसिन नंङा जोंनिया मोनसे पस्टआ ओमफ्राय दा बे पस्ट जेनबा थामजौनि पस्टआव गोबां लाइमोनफोर एप्लाइ खालामनायखौ नुनो मोनदों
औ नंगौ नों
बाजिनै रोजानिबो बांसिन जे लाइमोनफोरा बावहाय एप्लाइ खालामदों नाथाय बे बाजिनै रोजानि पस्टनि गेजेराव बाजिनै रोजा सुबुं बेफोरनि गेजेराव जोंना थामजौआल साख्रि मोनलांगोन मा बाखि बांसिन लाइमोनफोरानो बेखार जानानै थागोन दा बेखौ नोजोर होनानै जोंङो गाव गावनो जे थिरांथा लानांगोन जे आं साख्रि नागिरनायजों लोगोसे आं जेनबा माबा मोनसे खामानिबो मावलांनांगोन होननानै आरो मानोना जों नों नोंथांङा दहाय बुंनाय बायदि जेनबा नों बाइ नों जुदि साख्रि बाख्रिफोरा नोंनि लाइफ नोंनि जिबनाव नों मोनाब्ला नों मा मावनानै जाहैगोन उनाव गोदाव सोराव ओरै थांङा ओरै फै जायोना नोंथां बेखायनो जोंङो साइद साइदावबो खामानि मावनांगौ जेरै जों खामानि मावनांगौ होननानै बुंब्ला नों नोंथांङा दहाय बुंनाय बायदि बेफार फालांगि खालामनाय बेखौबो मावना हायो जोंङो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंङो फिफां फिफां लाइफां गायनाय जेरै गय आरो गुबुन गुबुन आबाद फोर गायनाय जेरै थारुन आबाद हाइजें आबाद बेसर आबाद सिबिं आबाद जों बेफोर बेफोरबायदिफोरखौबो जोंङो मावनांगौ होननानै आं सानो आरो
औ नंगौ नोंथां
मानोना जों बेफोरबायदि बेफोरबायदि आबाद एबा फालां बेफार फालांगि खालामनानैबो जोंङो गोबां ओ बुहुमाव साक्सेस जानायखौ एबा जाफुंसार जानायखौ जों नुनो मोनबाय नोंथां दा बेनोदि नोंथां माने जेरोखोम साख्रि साख्रि मावोब्ला जेरोखम जेनेबा रां खावरि मोनो थिग बेबायदिनो नोंङो आबाद फोथाराव आबाद मावनानैबो नोंङो रांखावरि आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो मानोना जोंनि थांखिया माने साख्रि लानायनि थांखियानो बेनो जे जों रांखावरि मोननाय सरखारनिफ्राय रांखावरि मोननाय। आरो आबाद मावनायाबो बेनो जों जेन'बा रांखावरि आरजिनाय मानोना जोंनि बे बुहुमाव' थांनानै थानो थाखाय जोंनो रांखावरिनि गोबां गोनांथि जायो नंगौना नंङा नोंथां जोंनि फेमिलिखौ सालायनो थाखाय जोंनि न'खरखौ सामलायनो थाखाय नोंनि इयुननि फिउचारखौ नोंनि इयुननि ओ इयुननि इयुन जोलैखौ खौ नोंङो दैदेनलांनो थाखाय नोंनो गोबां रांखावरिनि गोनांथिसै नंगौना नंङा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां सैथो माने जों लाइमोन बैसो समावनो माने जों साख्रि नागिरनायजों लोगोसे बहुद बेफार फालांगि खालामलांनो हायो बिजनेस मावनो हायो जेरै। बेहाय नोंङो होनलांबाय आबाद मावनायनिबो होनलांबाय आबाद मावनायनि अनगायैबो जों माने गावनो माने गोसो जानानै माने बेफोरबायदि खालामनो हायो जे जों अमा फिसिनायबो खालामनो हायो। दाउबो फिसिनो हायो बेफोरबायदिनो खालामनो हायो नंङा होमबा नोंथां? आरो ना फिसिनाय बेफोरबायदि गोबां माने खामानिफोर मावनानै साइडआव माने दोननो हायो आरो माने नोंथां साख्रि मावनायजों लोगोसे माने साख्रि नायागिरबाय था बाल' जाया नालाय नोंथां बेफोरबायदिखौ जों माने साइदआव लांफानांगौ आरो माने नोंथां। इयुन समाव माने जोङो साख्रि मोनफ्लांहैयाब्ला माने जों बेफोरजों आराम माने जों जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरो माने नोंथां।
होमबा नोंथां जोंङो जोंनि ओनसोलाव जि थासारि नुबाय नोंथां बुंनायाबो सैथो आरो आं जि थासारि नुबाय आंबो बुंबाय
औ औ
ओमफ्राय नोंथांङा लाइमोनफोरनि बागै माबाफोर ओ ओ साजेसन होनो होनो हाबावो नामा बेफोरबायदि बिदिनो अनगायै गुबुन जे राहा लामाफोर ओ नोंथाङा एसे मिथिबावो नामा नोंथां अननानै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
राहा लामा होनोब्लाथ' जों जे बुंनाय बेफोरनो बांसिन माने गोरलैसिन राहा लामाया बेफोरनो जाहैबाय माने नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ'
औ
औ जे नोंथाङाबो बुंबाय औ
माने जों मोननैयावबो जेननायखौ माने जेननायखौ लानो नाङा आरोना नोंथां। मानोना जों जों जों जों जिब'नाव जोंनि जिउआव जों जा जाफुंसार
जाफुंसार जांख्ला जों ओ
औ
मोनसे थिखिनि सिम जों सहैलांनो थाखाय गोबां जेंना जेंसिजों बुं बुगिनांनांगौ जायो माब्लाबा दुखु सैनां गौ जायो।
औ
माब्लाबा खस्थ' मोननांगौ जायो। जायो माब्लाबा रांखावरिनि जेंना फैयो दा बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जोङो लाइमोनफोरा माने जेनायखौ जेना लासे सौथुनायखौ सौथुननाय सानालासे गोग्लैनायखौ गोग्लैया गोग्लैनाय साना जासे माने बेफोरनिफ्राय जों सिखारफिननानै थाबायफिनोब्ला नेबे जोङो जों जे सौहैनांगौ थांखि बे थांखियाव सहैनो हागोन हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां मानोना जोंनि जिवाव थांनानै थानो नो थाखाय जोंनियाव गोबां रोखोमनि जेंना जेंसिया जों फैखागोन दा बेफोरबायदि जेंना जेंसिफोरखौ जों जेंना जेंसि सानालासे खस्थ'खौ खस्थ' सानलासे गोग्लैनायखौ गोग्लैनाय